हेल' नोंथां फैानोा नोंथां औ नोंथाङा फ्रि नोंथाङा फ्रि होनदों बा
औ औ फैयानो
अ नोंथाङा देग्लाय जागोनबा
औ दे रायज्लायनो हागोन
नोंथांजों आबाद मावनायनि सायाव रायलायनायदोंमोन नोंथां- नोंथां।
औ दे।
नोंथाङा जागायग्रोदो नामा?
आ दाथ' आ-आबाद मावनायनि सम नङा होमबा?
औ।
नोंथांमोननि जायगा जोंनि जायगायावथ' दायो बयबो गायनाय फुनायाव मुखुब जागासिनो बयबो गायगासिनो नाथाय बोथोरा एसे बोथोरा एसे दैनि प्रब्लेम जादों जोंनि जायगायाव। अखानि बिबाङा गोबां खम।
नोंथांमोननि जायगायाव बबेथिंजाय आरोना जेनेबा।
बिसिनाथ सारियालि।
औ जोंनिथिंजायथ' लेगुरार अखा हागासिनो नोंथां।
अ जोंनावहाय गो-गोबां खमबावब्लाबो गायनाय फुनाया सोलिगासिनो आरोना। ओम इदिनो गाहाय औ गाहाय हाफोरखौ बिदिनो दंगल-दंलानि दैजोंनो गायनो हादों नाथाय बोरि हाफोरखौहाय गायनो हाथ'वाखै आरो ना।
खस्थ जादों आरो नोंथा
औ-औ खस्थ' जादों। होमबाबो माखासे गायबाय आरो गायबाय थादों।
औ नोंथांलाहा जेनेबा ओरैनो खै बिगा खै बिगासो गायो जेनेबा नोंथांलाहा?
जोंनि न'आवहाय गासै दस बार' बिगासो गायो जाहा।
अ गोबाङानो गायसबो नोंथांलाहा। नोंथां नंला ओरैनो बेसेबांसो आगबारिखो जेनेबा?
जोंना थांबाय सय सात बिगासो गायबाय।
औ-औ नोंथां होनबा बारा गैला नङा होनबा।
औ-औ।
जेनेबा नोंथाङा जेनेबा बोथोर जेनेबा ओ आ मो आबाद बेबादि आबादखौ खालामनोबाथ' बोथोरखौ नांखागोन नङा होमबा नोंथां।
औ-औ।
आबाद जेनेबा थिखांनोबा जों जुदि बोथोर अखा सान्दुं बेबादिखौ नांखागोन नङा होमबा। जेनेबा सान्दुं गैयाबाबो जेनेबा बो आबादखौ मावनाया जेनेबा अखा गैयाबाबो जेनेबा आबादखौ मावनाया बेबायदि जाहैबाय। आरो दानि जुगावथ' बोथोर-बोथोरनि बागैसो जेनेबा बोथोराथ' जेनेबा गुबुन-गुबुन जायो नङा होमबा। ओंखायनो जेनेबा जोंनि आबादाबो एसे सोलायलांबाय। जेनेबा ओरैनो नोंथांमोनजों मा-मा आबाद मावनाय जायो जेनेबा?
जोंनिथिं दायो माइ गाय माइ गायगासिनो इनिफ्राय माइ गायनायजों लोगोसे माखासे मैगं-थाइगंनि आबाद मावनाय जायो। जेरै थास' गायनाय। थास' गायो दा माबायावहाय गरम बोथोरावहाय ओमफ्राय माखासे सबायबिमा जिंखा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। ओमफाय न'आव जानो थाखाय माखासे फाथो गोखा ओमफ्राय खन्दुलि मैथा गोखै बेफोरखौ गायनाय जायो आरो।
औ नोंथां मोनसे मे जेनेबा गोरान खेथिफोरखौ मा मा मावनाय जायो जेनेबा आरो ने
गोरान खेथि होनोबा जोंनावहाय बारा इदिनो आं नुनायावहाय बांसिनखौनो गायो थरमुसनि एनि फ्राय बानलु
अ।
नोंथांलाहाबो ओरैनो नोंथांलाहा निबो गायो नामा जेनेबा बानलु बेफोर बायदिनि बेफोर बायदि थरम'सफोरखौ।
गायो औ गायो।
औ जेनेबा बेफोरखौथ' फालांगि हिसाबैसो मावनाय जायो नङा होमबा बे नोंथां।
औ औ औ।
जेनेबा जोंबोथ' जेनेबा एसेबां बिदि नङा जेनेबा आबादखौबो जों मावोबा जेनेबा बायलायनांला। जेनेब्ला दानि जुगावथ' जेनेबा टाउन सोहोरावथ' बेफोर गोबां गोबां बेसेन बुरजा नङा होनबा नोंथां जोंनि जायगायाव बे जों न'आव मावखाबा जेनेबा बायलायनांला जेनेबा गावनि फसलनि आबाद निखोननो साना हाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
औ बेबादिनो जायो आरो आमफ्राय नोंथांआ ओरैनो मा फोरमायबावगोन जेनोबा बेबायदिनो सायाव आबाद बेबादि मावनायनि सायाव जेनोबा
आबाद मावनायनि सायाव आं दा माइ गायनायनि सायावनो सोंनोसै नोंथांखौ नोंसिनि साइद आवहाय मा मा माइ गायनाय जायो आमफ्राय मा माबादि सिस्टेमावहाय गायनाय जायो
जोंनि जायगाया यावथ' जेनेबा रन्जित बाहादुर बेफोरबायदि मासुरि बेबायदि जोसा बेफोरबायदि गायनाय जायो जेनेबा जोसायाथ' बुहुद खम जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ बेबायादिनो जेनेबा जोंनिथिंजा माइनि प्रसेसा जाहैबाय जेनोबा सिगांग्रो खेबसे एवना लाग्रोबाय हाखौ खोथिआखौ फोबाय जेनोबा आमफाय जेनोबा जि हाखौ गायगोन बेखौ खेबसे एवना लाग्रोबाय बिनि उनाव आरो नेक्स्ट टाइम एवबावबाय जेनोबा आं सामार होनाय बेफोरबादिखौ मिथिगौ आरो
औ
औ बेबादि एसे
आमफाय गायनाय फोरखौ हाय न'नि गोजायैनो गायनाय जायोना हाजिरा होनाय
जोंनिआथ' ओरैनो न'नि गोजा हास्लाबा जेनोबा फेमिलियाव खम बेबादिनि थाखायनो जेनोबा हाजिरा लायो गामिनि जोंनिआथ' गामिआव जेनोबा हाजिराया साराय तिनस'
अ
औ बेबादिनो जेनोबा हारसा हारसा बेबादिफोरनिआव थांबा जेनोबा बाजौ मोनो सानसेयाव
ओह
जेनोबा गामियाव मोनसे दाम खानानै लाखादों आरो जेनोबा जोंना तिनस' साराय थिनस' बिबादि उम नङा होनबा नोंथां औ जेनोबा माइखौ जेनोबा गायगोनखौ बेबायदिनो हेवनानै दोनबाय आमफ्राय बेनि उनाव जोंना माबाबाय माइ जिखौ गायगोन बेआहाय फोमोनबाय गाबोन गायगोनबा दिनै बासिआव फोमोनना दोनबाय नङा नोंथां
औ माइ गायनो थाखायथ' जोंनो खोथिआ नांगौ जायोना खोथिआ आमफ्राय नों नोंथाआ खोथिआ फोनायनि सायाव दे एसे फंनैसो खोन्थादो आंनो माबायदि खोथिआ खोथिआखौ फोनाय जायो
जेनोबा जोंथ' माइखौ माइज्लि होनोना नोंथां मोनिथिबो
औ औ
माइज्लिखौ जेनोबा हरसे हरनै सोमनानै दोनो जि दैयाव फु फुख्रि एबा दैखराव जेनोबा सोमनानै दोनबाय बेखौ बेनि दंग'फोराव जेनोबा बेखौ खाननैनि उनाव बोखांनानै बेयाव गोबां गाजा अरो नङा होमबा नोंथां
औ
बेखौ जेनोबा आमफाय जेनोबा जि जायगायाव फोगोन बेखौ दब्लायसे एवनानै लाबाय
औ
बिनि उनाव फुंआव नङाब्ला बेलासि मोना मोना माइखौ जेनेबा फोयो आरो। बेनि उनाव जोङो जेनेबा हासारबो होबाय थानांगोन बेवहाय। नङा होनबा नोंथां? बेबा दिनो फोलांनाय जायो ओमफ्राय जेनेबा जि खैथाया राबाय बेनि उनाव बेखौ फुनाय जायो बेनि उनाव जोङो माइ गायनो बेखौ लाबोनाय जाबाय आरो माइ खोथियाखौ बेबादि। नोंथांमोनजाबा माबायसा?
जोंनि जायगायावबो बिदिनो खोथिआखौ माइदिखौ जोंनाबो इदिनो साननै सानथाम बिदि सोमनाय जायो आरो आमफ्राय सोमनानै बिखौ बोखांनानै बेखौ हा गिसिआवहाय न'आवहाय ला साननैनि थाखाय मानि ब ब'स्थानिफ्राय बरननानै फेनलाना दोननाय जायो औ फेनलाना दोननाय जायो आरो आमफ्राय इम जेन बोथोरफ्रा गरमबाथाय दै सारस्रो सारस्रो इखौ उल्थायनानै होनाय जायो आरो ना आखाय
औ जेनेबा बेथ' बस्था जेनेबा खाथाबना दोननाय जायो नङा होमबा? बेनिखायनो जोबोद गरम जायो बेयो सिङाव गुदुं। बेनिखायनो बेखौ दैबो सारस्रो सारस्रो होनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ औ इदि उलथायना होनानै साननैनि उनाव बेखौ फोनाय जायो आरो।
औ नोंथांमोननिजाय ओरैनो माइ गायनाया माबायदि जेनेबा बेखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा।
जोंनि ओरै माइ गायनाया जोंना माइ गायनाया बिदिनो न' इदि खायसे न'खराव फेमिलि बुरजाफ्रा न'नि गोजायैनो गायो ओमफ्राय खायसे हागि गैयिफोराहाय हाजिरा गायो आरो जोंनावबो हाजिराया नैजौ बाजि जोंनाव एसथबां दाम नङा।
औ।
उम माबा जोंनिफ्रायनो जानाय लोंनाय होयोबाथ' नैजौआवनो गयो आरोना।
औ जोंनि जोंनियाथ' जानाय लोंनाय होनानै जेनेबा सारिस' ब्रैजौ बेफोरबायदि जाबावोसो नोंथां। जोंनिथिं जा जानाय लोंनायबो जेनेबा जेनेबा माइ गायोबा जेनेबा न'था बिसोर नथा दसथा नथा आदथा साराइ आदथा नथा बेफोरबायदि माइखौ गायनो दुब्लियाव हाबहैयो फोथाराव नङा होमबा?
औ औ।
नोंथां बेखौ बिसोर हाबैनानै बिनि उनाव जेनेबा बिसोरो माइखौ गायबाय एसे देर घन्टा बा दुइ घ न्टा गायखांनानै जेनबा एगर'था सारय एगर'था बार'थासोआव बिसनो साह लांनाय जायो नङा नोंथां?
औ।
साहा लांनायनि उनाव दसे थाना एसे बेबायदि भाजा उनु जालायनाय जायो नङा होमबा?
उम।
बिनि उनाव आरो दसे थानानै ओं खाम लांबावो जेनेबा जोंनिया बेबायदि आरो। बेनि उनाव दा जेनेबा दाबायसाबाथ' ओंखारनायानो जाबाय ओंखारबायानो जोंनिया। साबै साबा जेनेबा बिदि
जोंना एफोरबायदि गासै साहा फानिफोरखौथ' जों माइ गायग्राफोरनो होखानांगौ। थेवबो बे ओंखाम ओंखाम हारि जाहोबाथाय जोंना एसे खम जायो आरो।
औ जोंना माने दामा बारानिसाय बारा जालांगासिनो आरो नोंथां। मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौबो मोननो एसे थान जायो नालाय गावबागाव न'आवथ' एसे मानसि गोबां गोबां मानसि गैया दानि जुगाव नङा होनबा नोंथां? हायस साब्रै साबा बेबायदिल' जायो नङा होमबा बेहायथ' आरो हौवाफोर बेबायदि थाबा हौवा मारिफोर थाबा बवाफोर बेफोरनो गायनाय जायाना बेनिखायनो बिसोरथ' खदाल बेबायदि दुब्लियाव मावो खदाल जावनाय आलि होनाय बेफोरबायदिसो मावगोन माइखौथ' गायनो हाजिरा नांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बेनि बेबायादि जायो आरो। दा होमबा नोंथाङा औ। नोंथांजों रायज्लायनानै जेनेबा फोरमायनाय होनायनि थाखाय आं गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
दे दे गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां उनाव लोगो मोनलायसिगोन।
औ।
औ।